हेल' औ नोंथां, खुलुमबाय खुलुमबाय।
अ नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार खोथानि सायाव ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां औ नोंथां हागोन हागोन। नोंथाङा मा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सारायनो लुबैदोंमोन ओरैनो?
औ नोंथां आं नोंथांखौ अबबाफोर दावबायनो थांगोन ना थाङाखै एबा थांनो थांफेरबाय नामा? बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
अ जागोन जागोन। नोंथाङा अबावबाफोर दावबायनायनि माबाफोर लादों नामा मिजिं अबावबाफोर दावराय बायनायनि मिजिं लादों?
ओ औ नोंथां औ लादोंमोन नोंथां
बिदिब्ला आङो आंनि दाव दावबायनायनि माबाखौ आङो माबानो हागोन नोंजों। राननो हागोन आंनि एक्सपिरियेन्सखौ।
औ नोंथां नंगौ नामा दे बिदिब्ला नोंथाङा माबे जायगायाव ओ माबे माबे जायगायाव दावबायनो था थांखौ आंनि
अ औ औ हागोन हागोन आंथ' गोबां जायगायाव दावगायबाय दाउ उम दावबाय दावबायनाया। नाथाय आङो आंनि मोनसे जाय जायगायावनो बायदों आं बेखौ खिन्थानोसै आङो कलकातायाव थांदों ओ सरलपारायाव आङो नोंनो कलकाताखौ खिन्थानोसै आरो।
औ दे खोन्था जायो नोंथां नों नोंथाङा औ नोंथाङा कलकाता औ दे नोंथाङा कलकातायाव दावबाय थांदों होनदों। नोंथाङा माजों थांनाय ट्रेनजों थांनाय ना बास ट्रेइनजों थांनाय ना इर'प्लेनजों थांनाय?
अ आङो कलकातायाव थांनायाव ओ माबायाव थांदोंमोन आङो स्टारटिं आङो ट्रेनजोंनो थांदोंमोन बङाइगावनिफ्राय गाखोदों बङाइगावनिफ्राय गाखोनानै आ बेयाव हावरायाव ओंखारहैदों। आ बेनि उनाव औ नंगौ नंगौ। मा होनो ओ ट्रेनजों थांदों ट्रेननि नामा सररायकाटमोन नोंथाङा मालाबाफोर थांनोबा बेजोंनो दावबायनो हागोन। आ बेनि उनाव आङो हावरा मोनहैदों हावरा मोनहैखांनायनि उनाव आङो टेक्सि लानानै डाइरेक्टलि ओ बड'लेण्ड हाउस होननाय जायगायाव थांदों आरो। बे जा बे बुस्थुआ उम निउ टाउन होननाय जायो जायगायाव दङ'। फ्राय नोंथाङा मालाबफोर जुदि औ औ नोंथाङा ङा जुदि मालाबाफोर माबाफोर कलकातायाव थाङोब्ला बै बड'लेन्ड बासाव थाहैनो हागोन आरो बेनि बैजोंनि ट्रेडिसन मोनजोबनो हायो। जेरै अमा बेर नारजि नारजिजों अमा सबायजों ना गोरान नाफाम बेफोरखौ गासिबो मोनजोबनो हायो। बेयाव थानायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा खम बेसेनावनो थानानै ओ कलकातानि गासिबो, माखासे बुस्थुफोरखौ नोंथाङा नायजोबनो हागोन हागोन। बेलिब्रिया प्लेसन दङ, निर्क बेनि उनाव बे उनाव थांब हागोन, ओ नेसनेल मिउजियाम होननाय दङ। बेयावमोन आरो ओ, बि ओ बि साइन्स मिउजियामाव साइ-साइन्स बिदान होननायखौ थाबायना थांफ दाथ' नोंथां, औ हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना-खोनायसै खोनायाखै-खोनायाखै